नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ
नोंथांजों खारदै ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे
खारदै ओंख्रियाथ' ओ। जोंनि ग न बे मारा गोदो गोदायनिफायनो जाबोनाय मोनसे रोखोमनि
औ
ह खारदै नङाब्लानो जाय अदेबानि खारदै होआब्लानो ओंख्रिया जानो गोथाव नङा
औ
थालिर फस्ला थालिर मादा सबाइ सिबिंनि साबा नारेंखल बिगुरफोरखौ फोरानना सावनानै हां हांगार खालामना बे हांगारखौनो दै होनानै सरनानै खारदै दिहुननाय जायो।
औ औ
नारजि सबाय अनला फ्रिफोराव खारदै होनानै संथारो आरोखि
औ
नारजिखौ खारदै होनानै ना एबा अमा बेदरजों रुदुबनानै रोसि होनानैबो संनानै जायो। दे
औ
आरो अमा बेदरजों लाव लाव बानायनानै संनाय जायो।
औ
बेखौ नारजिजों अमा खर'जों संनानैबो बुंनाय जायो।
औ औ
नारजिखौ जेरैखि जायाथों खारदै होआब्ला नारजि बिलाइआ गेब्लेनो नागिरा
औ
आरो जानोबो गोथाव जाया।
औ
बेखायनो नारजि संनो थाखाय खारदैखौ नांथारगौ जायो आरो आ
औ औ
नारजिखौ जेरैखि जायाथों खारदै होआबा नारजि बिलाइया गेब्लेनो नागिरा। बेखायनो नारजि संनो थाखाय खारदैखौ नांथारगौ जायो आरो आरो समाजनि सारादु खुंनायाव नारजि खाजि होआब्लानो थैनाय मानसिखौ बिदाय होनाय जाया होननानैबो फोथायनाय दङ'।
औ औ।
बर' समाजाव
औ।
सबाइ ओंख्रि संनायावबो खारदै नांथारगौ जायो। खारदै नङाब्ला सबाया रुइनो नागिरा। जेंगाब गाब जानानै थायो आरो। ओंख्रियाव बायदि मस्ला होनानै। सङाब्लाबो मोदोमखाङा बिनिखायनो बर'फोरा सबाय ओंख्रिखौ खारदै होनानै दाउ बेदर। बेदर अमा बेदर। आरो साम'जों गोथाव संनानै जायो। बिब्दिनो गुथा खुथ्रा। हाग्रानि मैगंफोरखौबो। लाफा लाय होनानै। ना बेदर होनानै जों खारै संनानै जायो। बिदिनो लावफोरखौबो जोङो। ना होनानै लाव खुमब्राफोरखौबो खारै संनानै। जानाय जोंनि बर' समाजाव दङ'। दा नोंथांनि ओनसोलाव खारदै ओंख्रिखौ
माबायदि जानायनि हुदा दङ एसे फोरमायनानै होदो।
औ। दा जेनेबा अनला ओंख्रि होनोब्लाथ'। बेयाव खारै इसे होदेराबा अनला ओंख्रिया जाया। बे अनला ओंख्रियाव खारदै होनानै। सङाब्ला गोथाव जाया एबा। खारदै होयाबा अनला ओंख्रिया। जाया होनना बुंनो हायो। नाथाय बर' समाज बर'फोरा। जायगा लाना जायगा। अनला ओंख्रियाव खारदै होयालागासिनो थाइगिर खोरदैफोरखौ। होनानै मैखि संनानैबो जायो।
औ।
लाइ मैगंखौ। अनला खारदै ओंख्रियाव होफाना। अनला फाख्रि संनानै। बिबदिनो जायो।
औ।
आरो नाथाय अमा बेदरफोरखौ गोबाङै एवनानै एबा। गोरान खालामनानै अनला ओंख्रियाव होफानानैबो संनाय जायो। गोखै होननानै मोखि संना अनला ओं ख्रियाव ना ना मुला खुथथि बिबदिनो बे बेदर बायदिसिना फोरखौ होनानै बांसिनैनो संनाय जायो।
औ
बर' बिब्दिनो बर' समाजाव बा बर'फोरा बर'फोरनि हाबायाव हाथासुनियाव हिनजाव गोदाना दाउजों अनला अनला ओंख्रि संनानै रायजोनो जाहोनाय बे नेमा दङ
अ
लाइ लाफा बुथुवा फुदुना मै आ मैगंफोरखौ बुथुमनानै खारदै होनानै बर'फोरा खारदै होननानै बर'फोरा खारदै ओंख्रि संनानैबो जायो। लाइ लाफा बायदि मैगंनि ओंख्रिया बांसिन जिनै ना होनानै संनायबो जायो। नाथाय दाउ बेदर दाउ बेदर होनानैबो खारदै खारदै ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ
बिब्दिनो गोजौनि बेफोर ओंख्रिफोराव खारदै होनानै संनायनि अनगायैबो बायदि मैगं बायदि मैया मैगंफोर जेरै सेवलि बिबार बासिगि बिबार बेफोरखौबो ना अमा बायदि बेदरफोरजों खारदै होनानै ओ रुदुबनानै बिब्दिनो रोसि संनानै जानायबो जायो।
औ
दैखौ फोराननानै बिब्दिनो भाजा बायदि बानायना लाथा लाथा खालामनायबो जायो आरो
औ
बिब्दिनो सबाइ ओंख्रि संनायावबो खारदैखौ नांथारनाय जायो।
औ।
खारदै होनानै सङाब्ला सबाया रुइनो नागिरा। आरो बेखायनो ओ बिब्दिनो बे सबाय। ओंख्रियाव
खौ खारदै होनानै दाउ बेदर अमा बेदर ना आरो साम'फोरजों गोथावै संनानैबो जानाय जायो आरो।
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ। दोनथ'बाय
औ औ दे।